औ
अ खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों
अ मा खालामदों नोंथां?
ज' दंङ आं दा ओरैनो जिरायनानैनो
अ सानजौफुनि जामोन जाबाय नामा नोंथां?
जाथ'वाखैनो संगासिनोसो
अ आंङो नोंथांनावहाय फन हारनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ जों दिनै माने मोनसे एसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आ बाथ्रा भाव होननानै बुंङो सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां जों सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन हागोन मा हाया जानो
औ औ अ नोंथांङा एसे फोरमायग्रोदो खोमा
आंङो औ जागोन दे दा जोंहा बाथ्रा फाव होननानै बुंङोबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंङ नंङा होमबा आबै आबौमोननिफ्रायनो बाहाय जाबोनाय आरो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय दा बाथ्रा फाववा माखौ बुंङो होनोबा जोंहा गोदो गोदायनि दिनाव आबै आबौमोना उमह माखासे बाथ्रा आरो माखासे आखल आखुफोरखौ मोजां एबा सिदा राव सिदा रावै बुङो बुंङालासिनो एबा खेंस्ला रावै जोंङो बाहायोमोन। बेफोरखौनो जोंङो। बेफोरखौनो जोंङो बाथ्रा फाव हिसाबै जोंङो मिथिनाय जायोमोन आरोखि गोदोनि दिनाव बांसिनै माने माने गोदोनि दिनाव बुंजायो जे गोदो आबै आबौमोननि दिनाव बाहायो रावखौ बिदि बुंजायो आरो दा जेरै जोंङो माखासे गोबां बेफोरबायदिनो दंङ जायखौ जों न'खर नायो हिनजाव गोदाननि आखल नायनाय एबा मा सासे बादुला बादुला सुबुंनि आखलखौ रुजुनानै बुंनाय आरो बिदिनो गोबां दंङ आरो जायफोरखौ जोंङो नाम मख ख'नानै बुंनो हायो दा जों बे मेनलि बाहायनाय। बेखौ जोंङो बुङोबा जे गोदोनि आबै आबौमोना बाहायो बेखौ जों बुंनो हायो नाथाय दानि मुगायाव एसे। खम बिबांनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदि गोदोनि आबै आबौफ्रा मोनसे बाथ्राफोरखौ एबा मोनसे गावसि नि एबा गोरोन्थिफोरखौ सिदा रावै बुङालासिनो खेंस्ला रावै बुंनानै फोरमायनाय जेरैबायदि जोङो सिखा गोदाना सानथाम एबा हिनजाव गोदाना दानथाम बेफोरबायदि। जों बुंनो हायो दा बेनि मिनिंखौ बेखौ जोङो बुंनो हायो बुंनो थाङोबा जे फोरमायनो हायो दे जोङो। जेरैबायदि जोङो सिखा गोदानखौ जोङो खामार बायदि आरिनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोबा जोङो बिनि दाहार बिनि गोबौ बिनि जोरनाय बिनि मोजां बेनि गाज्रिखौ जेरै जोङो सानथामनि गेजेरावनो एबा सानसे से साननैनि गेजेरावनो जोङो खेबनै खेबथामसो बाहायखांनायनि उनाव जोङो मोनथियो थिग बेबायदिनो माने सासे हिनजाव गोदाननि आखलखौबो जेब्ला जों हिनजाव गोदानखौ न'खराव लाबोयो अब्ला जों बिनि आखल आखुखौ मोनथिया। दा बेखौ मोनथि दा बेनि आखल आखुखौ जोङो। एबा दान मोननै एबा दान मोनथामनि गेजेरावनो जोङो माबायदि आखल माबायदि आखु मोजांना गाज्रिखौ बेखौ मोनथिनो हायो आरो। दा बेफोरबायदि‌ हिनजाव गोदाननि आखल सुनायनो थाखाय जोंहा बे बाथ्राफावखौ माबानाय जायो आरोखि। बि बाहायनाय जायोमोन आरो। गोदोनि आबै आबौमोनहा। आरो गोबां दंबावो बेफोर बायदिनो जेरै गराइ नुबा सिं बायो अनला खारैयाव आगान थायो। सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा गोबां दंबावो जेरैबायदि अखा खोरोमनाया होनो रोङा आरो सैमा सोंनाया अरनो रोङा होना बेफोरबायदि जे जेरै जों बेनिखौ एसे फोरमायनो थाङोबा ओरैबायदि बुंनो हागौ बेखौनो जोङो सैमाया जेसेबां माने सोङो माने बा इसेबां सोंदावलाबायग्रा सैमाया जेरै अरनो रोङा जेरै अखा खोरोमला बायदावनाया अखा हानो रोङा थिग बेबादिनो माने सासे सुबुंनि बखिलाबायना एखदमबारे खुगाल' खुगाल' जेबो आखाइयाव गैया आ आथिङाव गैया खुगाजोंल' जाग्रा बेफोरखौ बेफोरखौ जोङो थांखिनानै जोङो बुङो आरोखि खि जों खेंस्लायै रावै दा बेफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बाहायबोबाय थानाय नुयो आरो दा बिगियानारि मुगाजों जोंहा गोरोबफानानै बेफोरबायदि माखासे गोनो दा गोनोखो मुगायाव जोंहा एसे बेफोरबायदि आ माबाया बाथ्रा फाव बायदियारि खेंसालि खोथाफोरा जोंहा एसे एनै गोमाबोनाय खौ नुनो मोनबाय मानोना गोदोनि आबै आबौमोनासो बांसिन बांसिन बाहायोमोन, दा गोदोनि आबै आबौमोना गैयैनि जाउनाव जोंहा दा, एसे एनै खम बिबांनि बाहायनायखौ जों नुनो मोन मोनसै जे होमबाबो एफा एनै बाहायनायखौ जों नुहुरो आरोखि। दा बेफोरनाखि दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा? बिनि सायावनो।
ओ जिहेथु बाथ्रा बावनि सोमोन्दै नोंथाङानो एसे फोरमायलांखाबाय। जोंहा सरा सनस्रायै खोथा बुंनाय बायदिनो। जितु बाथ्रा भाव माने खेंसालि सुबुंखौ बुंनाय आरो जेनेबा। सोरबा सुबुंखौ जिहेथु खेंसालियै जों माखासे बाथ्राफोरखौ, सोरबा सुबुंखौ जिहेथु जोङो थोंजोङै बुङोब्ला हयथ'- गाज्रि मोनलायनाय बिदिनो दुखु थानाय गोसोआव दुखु थानाय बेफोरबायदि जायो। बेनिखायनो माने बा बाथ्रा भावखौ सरासनस्रायै जोङो खेंसालि फोरमायनो थाखाय। जिथु बाहायो आरो। खेंसालि बुंथिनो थाखाय जेरैबायदि जिहेथु नोंथाङा फोरमायलांखाबाय बेबायदिनो। गोबां बाथ्रा भावफोर दंबावो आरो जायफोरखौ नाखि बर' फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्राय जिहेथु बाहायबोगासिनो दङ। आथिखालाव खम बिबां माने बाहायनायखौ माने बिराद खमखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव।
ओम
बियाव जों बांसिनानो दायो जिहेथु बिजाबाव लिरनाय माखासेफोरखौल' जों दायो फरायसै जिथु बाहाय बेलायाव जोबोद खम आरो बुंनो। थाङोबा
ओम
जेरैबायदिनो जिहेथु अनला खारैयाव आगान थाया। थाबाव दङ। जेरावनोखि बुंनो थाङोब्ला बे बाथ्रा भावनि गेजेरजों जिहेथु गोदो गोदायनि रायजो जानाय। जेथु समाजारि सावगारि बेफोरखौ जिहेतु फोरमाय आरो जिथु बे अनला खारैयाव गेजेरजों जिहेथु सोरबा सासे जर'खा सुबुंनि। जिथु आखलखौ फोरमायदों आरो। दहाय।
औ औ नंगौ।
ओ जेरै ओ मानसिफोरनि जिहेथु गुबुन गुबुन आखल थायो मानसिफोरा सोरबा बायदि ओरैबायदि आखलनि थायो जेरैबायदि बिसोरो हाजार जोङो जिहेतु हाजार बार बुंबाबो। बिसोर जिहेथु बुजिनो नाङा बिसोरखौ बिसोर गोसो औ बि माने जेरैबायदिनोखि अनला खारियावहाय जेरै जोङो आगान होबाबो बेयो जिहेतु अनला खारियाव मालाबाबो आगान थाया। बेवहायथ' रोजोब जाफिनखायो। थिग बे जायनिखि हाजार बार बुंबाबो जायनिखि जिहेतु गोसोआव लानो हाया। बा गावखौनो सुद्रायनो हाया। जितु बेफोरबायदि मान जों रुजुहरदों आरो। जेरै नोंथाङा होननाय बायदि ओ गराय नुबा सिं बायो होननाय से बाथ्राबो दङ जों बेनि गेजेरजों जोंबो मोनसे समाजारि सावगारि बा सोरबा।
सुबुंनि आखला बेरखांदों आरो ना।
औ औ।
गेजेरजों बाथ्रा भावनि गेजेरजों
उम
माने बेवहाय जिहेथु सासे जर'खा सुबुंखौ फोरमायदों जेरैबायदि जोङो दा बबावबा थांनो ओंखारबाय। बे ओंखारनाय जोङो दानि सुबुंफोराथ' जोबोद बानायफैयोना थाबायनो। थ' हाखालायानो। होनजायो जिहेथु थाबायनायनि बेलायाव बा माबानायफोराव जिहेथु बिराद माबा जाबाय आरो लांबाय बेबायदिनो जेनेबा बबावबा थांनाय समाव जिथु गारि म टर गाखोना थांनो मोनब्ला
उम
बेखौ साबसिन मोनो बेबायदिनो जिहेथु सोरबा सुबुंफोरा बेबायदिनो आरो जिहेतु गराय नुबा सिं बायो होननाया जिहेथु गाखोना थांनो जिहेथु गारिफोर मोनोबा जिहेथु थांनो हाफ्लाया जा हायो बेफोरबायदि जिहेतु सुबुंनि आखलखौ फोरमायनो थाखाय नैबे बाथ्रा भावखौ फोरमायनाय जायो आरो बेबादिनो आरो गोबां दंबावो जेरै अखा खोरोमनाया हानो रोङा जिहेथु नोंथाङा
औ नोंगौ नोंगौ
आरो बेबायदिनो दंबावो जोंहा मोनसे से मा होनो नुग्रायासो लाजियो खिग्राया लाजिया बेफोरबायदि होननाय मोनसे बाथ्राबो दङ
थुरि नुबा बाथि गारो
बाथि गारो माने थै नबा बाथि गारोआथ सरासनस्रायै नैबे बाथौ बर हारिनि मोनसे समाजजों जोबोद मोजाङै माने सोमोन्दो दं माने नैबे बाथ
औ
माने हिनजाव गोदान नायनायनि जिहेथु माखासे खान्थिफोरा जिहेथु हाबना बा बेनि गेजेरजों फोरमायदों दो सोरनिबा नखराव सोरबा हाबा जानो गोनां जिहेथु सिख्ला थायोब्ला जितु बै नखराव थांनाय जिहेथु रावखौहाय फोरमायनो थाखाय नैबे थुुरि नुबा बाथि गारो खौहाय जिहेतु फोरमायनाय जायो आरो
औ
औ बेबायदिनो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेतु आबै आबौमोननि समाव बांसिनै बाहायबोदोंमोन आरो बांसिनानो बाहायदोंमोन।
औ
गोदान मुगाजों सोलायनाय लोगो लोगोनो जेहुथु बिनि बाहायथिया जोबोद खमायबोनो हमबाय।
बिजाबफोराव बा जोङो लेखाफोराव जिहेथु बांसिनानो फरायनानैसो मोनसै। बाहायनायनि बेलायाव ज खम मोनो आरो बेफोरबायदिखौ औ जिहेतु नोंथांमोननि ओनसोलफ्रावबो जिहेथु बेफोरबायदि बाथ्रा भावखौ मालाबा बाहायफेरनाय खोनादों नामा नोंथाङा?
इसिबांखिनिखोथ जों नुनो मोनासै। जों बुंनो थाङोबा। दा गोबां बिबांनि खम बिबांनि जालांनायखौ जों दा बुंनो हासै बिजाब बायदिनि अनगायै जोङो गुबुन खुगाफोरनियाव एबा गुबुन सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानायखौ बहुत खम मोनसै। बिजाबफोरावल फरायनो मोननायखौनो बांसिन नुसै। जेरै जोङो गोदोनि आबै आबौमोननि नेरसोनथि हिसाबै जोंहा बिजाबाव लिरनानै गालांनाय एबा बिजाबावनो। सेबखांजानानै गालांनाय हिस हिसाबै जोङो बांसिन फरायनो मोनो बिजाब आरिफ्राव। आथिखालनि मुगायाव खुवबो जों बिजाबाव फरायनो मोनसै गोदोनि आबै आबौ लिरलांनाय होननानै नाथाय खुगाजों बाहायनाय सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय गोबां खम बिबांनि नुनो मोनसै। बिदि आरो दा मानो खम नुनो मोनसै होनबा गोदो गोदोनि आबै आबौमोनाबो। गैलिया नङा होमबा दा फोर गैयिनि जाउनाव जोंहा बाहायनाय बिबांफ्राबो एसे खम जायो। ओ बि नारि नि मुगाजों जों खा खारफानानै जोङो एबा दावगाबोनानै जोंहाबो जोंनि समखिनि जोंनि दावगानाय जोंनि दावखोनाय बेफोरखौ जों एसे नायनानै जोङो माखासे बिबांनि बेफोरखौ एसे खम खालामनायखौबो जों नुनो मोनबाय जेरै- जोङो खायसे सु सुबुङा आजिखालिनि मुगायाव माबायदि मुगा जाबोगासिनो दावगानायनि थाखाय मा-मा खालामनांगौ एबा मा मा नांगौ मा मानि गोनांथि बेफोरखौ जोंहा आजिखालिनि मुगायाव गोबां बिबांनि नांगौथियानो बारा जानानै फैनांगौ। जेरै जों सोलोंथाइ बायदि आरि दावबायनाय गोबां माने हाबनानै थायो। बेखौ जोंङो बुंबाबो फोरमायजोबनो हाया। दा बैफोरनि जाउनाव गोबां बिबांनि हाबनानै लानांगौनि जाउनावनो जोंहा माखासे बाथ्राफ्रा जोंहा थालांनांगौनि गोनांथि जायो। जेरै बेफोरबायदिनो बाथ आबो जोंना लासै लासैनो थालांगासिनो। जिउनि दावगानायाव जिउनि माबानायाव जोंहा लासै लासैनो थालांगासिनो जोंहा बिजाब आरि फरायनायावल' जोंहा बाहायनाय जागासिनो आरो। दा बेफोरनो आरो। दा नोंथाङाबो हागोन नामा एसे बिदिनो फोरमायनो?
थ' जोंनि हालामावबो दा जोङो बांसिनखौनो नायनो थाङोब्ला माने खमनोसै आरो बाहायैखोनो होनजायो माने बुंनो थाङोब्लाथ' माब्लाबा समावहाय जिहेतु सम लानानै सोरबा सासे सानै जिथु गेदेर गोलावफोर खौल' बाहायनाय नुसै देरफुनाय उन्दै गथ'साफोर जिहेतु बुंनो थाङोब्ला बिनि स सोमोन्दै हयथ' मिथियानो जानो हागौ।
औ-औ नांगौ‌।
जोङो गेदेर गोलावनि खुगानिफ्राय एसे फंसे फंनै खोनानो मोनसै आरो अब्लाबो माने बाङायसै आरो अ दे होमबा जाथ'बाय नामा नोंथां।
औ जागोन दे